औ नोंथां
औ
नोंथांना खबरा बोरै
हर सान मोना थिगानो
थिगानो ना औ दायो आङो नोंथांनि सेराव आं बर'नि सुबुंफोरा बोरै अमाखौ फियो आं बेनि सोमोन्दैसो एसे फोरमायनो सानदोंमोन नोंथांनि सेराव सावरायनो सानदोंमोन आरो ओ जेनेबा जोंनिया बर' सुबुंफोराथ' अमाखौ फिनायनि सिगां हाथायाव अमाखौ फालां ओ गिरिफोरनिफ्राय बायनानै लायोथ'
औ
औ बिनि उनाव हाथायनिफ्राय लाबोनानै न'आव दिनो ओ सरासनस्रायै नायनो थाङोब्ला जेनेबा दायोथ' गरम बोथोरबो फैबाय
बेनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो अमाफोरखौ अमाफोरनि लागै बिदिनो मोनसे मोजां न' बनायना दोनो आरोना
माने ओ बे गरमबो रमानै माने अमा फिनाया माय गोब्राब जायो आरोना
औ
ओं ओं सेप्तेमबर फोरनिफ्राय मोजां जायो आरोना
औ स' आरो आं नोंथांनियाव बे मोनसे खौरां सोंनो सानदों जेनेबा ओ आदारनि बाग बे लानानै जेनेबा अमा गुन्दै होनाया साबसिन जायो ना थास' हानानै साबसिन जायो स' नोंथाङा बेनिफ्राय माबाफोर बुंनो थोगोन नामा मबे मोनसे मोजांसिन जायो
ओ दाउ बिबु होनाया मोजांसिन जायो माबा गुन्दै बिदों आरोना
औ गन्दैदों ओमफ्राय ब्रयलार बिबुफोर बेफोरदों आरो औ नंगौ थिगानो
थास' रुनानै होबा मोजां रोङा नों
ओ नंगौ थास'फोरखौ रुना होनायाबो मोजां औ
अमाया जुदि ओ एगदम थाबायनो हानाय उ दै थिखांनानै इदिफोर जाबा ओ बिदिखौ होथ'नाया थिग नङा आरोना
औ औ औ
नंगौ नंगौ आरो नायनो थाङोब्ला सरासनस्रायै अमायाबो जेन गुबुन गुबुन बिदि जादनि दोङो बिदिनो एम सिआ दङो अनेक अनेक दोङो आरो बिदिनो सरासनस्रायै नायनो थाङोब्ला दायो जोङो माबायदि रोखोमै अमाखौ फिसियोबोला अमायाबो जाहाथे मोजां जायो आरो जेन बेमार आजाराबो जाहाथे फैया ना जोङो अमाखौ बिदिनो साखोन सिखोन जायगायाव दोननो नांगोन बेयो सेथि नम्बराव थाबाय आरो नैथि नम्बरानो जाबाय अमानि थाखाय जोङो मोजां बिदि थानाय बिदि न' बेखौ जोङो लुना होनो नांगोन
औ
आरो बेनि उनाव जाय अमानि खाथियावथ' गोबां बिदि थाम्फैफोर बिर बालाबसे जायोथ' बेनि थाखाय जोङो बिदिनो माखासे बिदिनो मुलिफोर सारना होयोबोला बिदिनो उखुन्दैफोर होना होयोब्ला अमानियाव जे बिदि थाम्फैफोर फैनाय बेफोरो खारो औ आरो दायोथ' जेनेबा अखा बोथोरबो जाबाय नालाय स' बेनिखायनो अमा दोनग्रा जायगायाव गोबां बिदि हाब्रु हालाफोर जायो स' बेखौ नोंथाङा मा बुंनो साननाय हाब ब्रुआव दोननाया थिग जायो ना पाक्कानि बनायनाया मोजां जायो
दायो अखा बोथोरनिया ना
औ
अखा बोथोरावथ' न' बनायना होनाया थिग जायो जागोन
उम
न' बानायना होनाया थिग जायोना
ओ गन्द्रा
ओमफ्राय बिथिं नायनो थाङोबा अमाया बिदिनोबा बिदिनो अमानि बेसेनफोरा मबे मबेनिफ्राय स्टार्ट जायो जेनेबा नोंथाङा एसे एनै आइडियाफोर दङबा खोन्थानो होनांगोन
अमाया गोदान गोदानबाथ' ओ मास मोननैसोआव पन्द्रस'सोआव मोननायनि होयो ज औ जेनेबा जनि जेनेबा जेनेबा दिनै जनम' जाबायथ'
औ
ओमफ्राय मास मोननैसो फानना फिफटिन हानद्रेदसोनि लाइनाव हायो आरोना
औ औ नंगौ नंगौ ओमफ्राय बिदिनो मलाबा समाव समाव अमाफोरा बिदिनो बेमारफोर जायोथ'
औ
बेफोरबायदिनो बेमार जानाय समाव जोङो अमाखौ माबायदि आल लाबा जेनेबा जोङो मोजां जागोन
बेमार माने बेमारा अनेक अनेक थायोथ' मादि बेमार
जेनेबा बिदिनो फिलौफोर जाबा जोङो बिदिनो माखासे रासायनारि मुलिफोरखौ होनाया साबसिन जायो खोमाना नोंथां
औ जायो आरो फिलु जाबा बोथ' माने अमाया दडायरेक्टलै दावायबोजायाथ'
औ
आदार सिङाव होफानानै बे गोजाहोनाया मोजां जायो आरोना उम
नंगौ नंगौ नोंथां आरो जेनेबा दायोथ' अमा फिनाय हा अमा फिसिनायाव जेनेबा बिदिनो जों बे बेफारिफोरनिफ्राय बायनानै लाबोयो आरो जोङो माबायो नाथाय बेखौनो खायफा सुबुंफोरा बिदिनो आंनि साननायावबा जोङो न'आवनो अमाखौ गफाय होनानै फिसिनाया साबसिन आसा औ मानो होनोब्ला जों गुबुनाव जुदि दामखौ एसे से जुदि गोबां होनानै जुदि लाबोयोब्ला आरो अमाया जुदि मोजां देराब्ला जोंहा गोबां लस जायो नाथाय जुदि जोङो न'आवनो जुदि अमाखौ जुदि नों गफायहोनानै जुदि न'आवनो जुदि फियोब्ला बेयाव जोंहा गोबां बिदिनो मुलाम्फाबो दङ आरो गोबां बिदि रांफोरखौबो जोङो आरजिनो हायो बिदिनो बिदिनो जिबा रोजा नैजि रोजा बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हायो
औ
आरो नोंथां आं बे सोंनो सानो जेन नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो अमाफोरखौ जेन बिदि लानायनि बिदिनो अनजिमाया जेनेबा बेसेबांसो पारसेन्ट जाथावना हानद्रेद पारसेन्टनिसो नोंथांमोननि ओनसोलाव।
हानद्रेदआवथ' दायो ओ सेभेन्टि पारसेन्टसोआ जागोन।
औ जौसेनिफ्राय स्निजि जौखोन्दोसोना औ स्निजि जौखोन्दो सो जेन अमाखौ थायो।
औ
लानांगौ जेनेबा जोंनि बर' नखरफोरावथ गासैबो बिदिनो अमाफोरखौ लानो गोनांथार। आरो बयबो लानांगौ। मानो होनोब्ला बेफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां बिदि नखरनि जे बिदिनो नांगौ जानायफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो अमाफोरनि फाननायनि गेजेरजों। आरो अमायानो जेनेबा जोंनि बर'नि मेन बिदिनो जानाय बेदर जाबाय नालाय।
औ।
ओ आरो आं बेखौ सानो जेन अमा फिनायनि बेलायाव जाहाथे आदारफोरा जेन गुन्दै गुन्दैखौ हायो आरो जोंनिया थास'फोरखौ जोङो हानानै होनाय जायोथ'।
औ।
औ स' बेफोरखौ थासआ जोंनि अमानि लागै मोजां ना गाज्रि बेखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो?
थासुवाथाव मोजाङानो खिन्थु अमाया जेनेबा ओ थाबायनो हायि बा मोदोमफोरखो थिखांनो हायि जाबा बेफोरफोरखो होथ'यैया मोजां आरो ना।
औ होथ'यैया मोजां
ओम उम गुन्दैजों गावनि ओ ओंखाम जानाय खालाय खालायफोरखौबो होनो हायो।
खौ होबा
औ आरो ओ माइरंनि रन्दैफोरखौबो होनो हायो।
औ औ।
औ।
औ बेफोरखौ खामनायनो मोजां होमबा ना।
औ।
आरो जेन बिदिनो अमाफोरखौ जोङो मालाबा समाव बिदिनो फाननो बिदि थाङोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरनो फाननायानो साबसिन जायो ना गुबुन सुबुंफोरनो फाननाया साबसिन जायो।
आंनिबिदिहैबा ओ बेलेग सुबुंनो फाननोबो नाङा फाननोबो नाङा गावगायबो फाननो नाङा गावगायनो ओ। गोदानानै फानबोला मुलाम्फाया बारा दोङो।
मुलाम्फाया बारा‌ दङ।
औ
आरो हायोब्ला साबसिनहै बिदिनो न'आवनो अमाखौ गफायै होनानै बिदिनो दोनोबोला साबसिन आरो
अ साबसिन
जुगाव बिदिनो अमाफोरनि बेसेनफोराबो गोबां बांबायथ बिदिनो मा होनगोन बे नैजि द रोजा आरो नै रोजा थाम रोजा इफोरनि खमाव जोङो जेनेबा अमाफोरखौ जोङो दानि जुगाव मोननोनो थाङा
औ
औ बेनिखायनो आं न'निखौनो साबसिन बायदि मोनो आरो आरो जेनेबा हाबाफोराव थ' जोंनिया अमाखौनो गोदानाय जायोथ' अमा बेदरखौनो
औ
खौनो मानै माथाम बिदिनो गोदानाय जायो स' बिनिखायनो अमाफोरखौ जेन हाबानिबो बिया हाबानि बिदिनो अमाफोरखौ जाहाथे गुबुननियाव बाया लास्लायस्लाय जेन न'आवनो फिसिनाया साबसिन जायो आरो
औ
औ आरो थ' बिदिनो जों बेखौ अमा बि जेनेबा बि अमाखौ जोङो एनिटाइम खाना दोननाया मोजां ना दसे सम एगारना होनाया मोजां नोंथाङा मा बुंनो सानो
अमाखौ इसां खाबाय थानायाबो मोजां नङा ओ अमाफोराबो माहाय गांसो जायो नालाय माङाय दसे न'नि बारियावनो हगारथ'नाया माय मोजां जायो जानाया आंनिबा आरोना आ आंबो फियो आंबो फिसियो फिनायालाय ओ आ आ आंबो दसे दसे हग गारो मालाबा
औ हगारनाया मोजां जायो औ नोंथां औ जोंना समा जाबायमोन थ दायो दोनथ'नोसै खोमाथ'
औ दे
औ दे दे बिदिब्ला